औ।
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
अ मा खालामगासिनो दालाय?
ओ दायो आङो ओरैनो दङ नोंथां बाहेरायाव बार खोलो खोलो दसे जिरायनानै दङ।
औ।
बिदिबा नोंथाङाबा मा खालामगासिनो दङ दा?
नै नोंथां आंबो ओरैनो जाखांनानै जिरायनानै दङ।
औ।
आं नोंथां नो माने कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने माखासे आयदानि सायाव रा सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन आरोना नोंथाङाबो दा ओरैनो सम दंखायोना नोंथां सावरायनो हानायनि?
औ दङ नोंथां सावराय जागोन।
औ बिदिब्ला आयदाखौ आं एसे बुंफोरनानै होग्रोनोसै जोंहा
औ।
माने। बर'फोरनि हाबानि खान्थि हाबा खौनो सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ सावराय जागोन नोंथां।
औ औ बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै होग्रोनो हागोन नामा बर'फोरनि हाबानि सायाव?
औ हागोन नोंथां आ हाबा होननानै ओ बुङोब्लाथ' जोङा ओ सेंग्रा सिख्ला सानैनि ओ जरा जालायनायखौनो जोङो बुजियो नङा होमबा नोंथां औ जोङो। ओ संसार जानो थाखाय ओ सेंग्रानो सिख्ला नांगौ बा सिख्लानो सेंग्रा नांगौ ओ बेबायदिनो जोङो बेखौ समाजा गोरोबलायनानै जोङो माखासे नेमखान्थिनि गेजेरजों जोङो ओ बिथांमोनखौ ओ जरा खालामनानै होयो बेखौनो जोङो हाबा एबा जुलि होननानै बुङो। बे जुलियाव बेवहाय जोंहा बर'फोरा ओ गुबुन गुबुन ओ नेमखान्थियै बा गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो हाबाफोरखौहाय नुनो मोनो जेरैबायदि जोंहा हाबा गोलाव जायख खौ जोङो समाजारि ओ नेमखान्थिजों गनायजानाय हाबा होननानै बुङो। बेबायदिनो जोंहा दंबावो ओ गोरजिया लाखिनाय हाबा ओ लोगोसे दंबावो जोंहा ओ दंखा हाबनाय हाबा आरो बिदिनो ओ बोननानै लानाय हाबा आरो दङ जोंहा दोनखार दोनखारलांनाय हाबा ओ बेफोरबायदि हाबाफोर दङ ओ बे जोंहा हाबा होन होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियाव मा खालामनांगौ जायो सासे सेंग्रानो जोङो सासे सिख्लाखौ नायनांगौ जायो बा सासे सिख्लानि थाखाय जोङो सासे सेंग्राखौ नायनांगौ जायो जोङो बेफोरबायदि नायनायआ गोरोबलायब्लासो जोङो बिसोर सानैनि ओ हाबा खौ होनाय जायो थिग बेबायदिनो जोङो ओ सिख्ला ओ सासे सेंग्रानो सिख्ला नायहैनो थाखाय जोङा माखासे नेमखान्थि जोङो ओ फालिनाय नुनो मोनोमोन जोङो जाय गामियावहाय ओ सिख्ला दङ बा सेंग्राया बे सिख्लाखौ गोसो थोदों बा ओ मेगन खेबदों ओ बे सिख्लाखौ न'खराव फोरमायनानै होयो बेनिफ्राय न'खरनि सुबुंफोराहाय ओ गामिनि सानैसो सुबुंखौ लानानै ओ बै न'खराव रायथिनो थाखाय जोङो ओ नायथिनो थाङो ओ रायथिनायावहाय जोंहा माखासे नेमखान्थि दङ बे ओ हिनजाव गोदानखौहाय जेब्ला नायनो थाङो जोङो नायनो थांनायावबो जोंहा माखासे फोथायनायफोरजों ओ जोंनि बर' समाजाव आबुं जानानै दङ बे फोथायनायफोरा जाहैबाय जोंहा ओ दै हिनजाव गोदानखो नायनो थांनाय समाव जेब्ला ओ लामायावहाय नेवलाय बारस'योब्ला जोंहा। ओ गाज्रि होननानै जोङो फोथायो बेबायदिनो। मावजि बारसोब्लाबो जोङो ओ गाज्रि होनानै फोथायो बेबायदिनो जोङो लामाफ्रावहाय मानसि गोथै यो सावनाय बा फबनाय नुलाङोब्ला जोङो ओ गाज्रि बेबायदि नुलाङोब्ला मा जायो जोंहा हाबानि उनावहाय सेंग्रा नङाबा ओ सिख्लाया जोंहा थैयो आस' खान्दा थैयो होननानै जोङो ओ फोथायो बेबायदिनो जोंहा ओ सिख्लानि न'आवहाय ओ मोनहैनाय समाव जेब्ला ओयो बिसानि न'खरावहाय जोङो औवा दाननाय बा जोङो खदाल जावनाय नुहैयोब्ला फोरखौ जोंहा गाज्रि होननानै फोथायो बेबायदि नुयोब्लालायनो मानो ओ हौवा गोदान बा हिनजाव गोदान ओ आस खान्दा जोंहा हाबानि उनाव। थैयो होननानै जोङो फोथायो बेबायदिनो जोङो आरोबाव ओ सिख्लानि न'खरावहाय जोङो सिख्लाखौ ओ माइ लामनाय नुयोब्ला जोङो आरो लोगोसे जोङो खानाय खाननाय नुयोब्ला बेबायदिनो जि ओ बायदिसिना सोंनाय नुयोब्ला जोङो बे हिन्जावखौहाय ओ माइनाव न माइनाव जागोन बा लोखि हिनजाव होननानै जोङो साननानै लानाय जायो। थिग बेबायदिनो ओ बे हिनजाव गोदानखौहाय ओ। ओ दहर न'नि दरखंहाय बिनो ओयो। आ दाहा आखाइ माबाखौ ओ जोङो गाहरोब्ला जोङो बे हिन्जावखौहाय लोखि होननानै जोङो ओ साननानै लानाय जायो बेबायदिनो जोङो। ओ हिनजाव गोदानखौ नायनानै ओ हौवा गोद दान लागोहा मेगन खेबोब्ला बै ओ हिनजाव गोदाननि बिमा बिफा बाय बाहागिफोरजों रायलायनानै। ओ माखासे थिरांथा लायो बे थिरांथा लानानै ओ। बिथांमोननि न'खरावहाय ओ। उखुमावहाय मो ओ आसान खेबनाय थेबनानै गारबोनाय हुदाबो जोंहा दङमोन गोदो गोदाहाय बर'फ हरनायाव ओ बे आसान थेबबोनायनि हुदायानो जा ओ नेमखान्थियानो जाहैबाय ओ जेब्ला ओ सिख्लानि न'खराहाय ओ सेंग्रानो राजि हरनो राजि गैयाबा ब्ला ओ। एबा सिख्लायाहाय सेंग्राखौ फसन जायाब्ला ओ बे आसानखौहाय स्नि दिननि गेजेरावहाय माने गथायफिननाय जायो। बेबायदि गथायफिनोब्ला माने ओ सिख्लाया। सेंग्राजों जुलि जानो थाखाय राजि नङा होननानै जोङो नानै लानाय जायो ओ नाथाय जोङो ओ। बे आसानखौहाय गथायहैयाब्ला जोङो ओ
गंनैबो न'खरा जोंहा हाबा जानायाव जेबो उसुबिदा गैया होननानै जोङो साननानै लानाय जायो बेबायदिनो जोङो ओ रायलाय होनलाय। ओं मोनसे ओयो मोजां खालार नायनानैहाय जोङो। हाबा हाबानि खालारखौ जोङो थि खालामनाय जायो बे हाबाफोराहाय जोङो। ओ सोरबा गिदिरैबो खुङो बा फिसायैबो खुङो हाथासुनियैबो खुङो। ओ बे ओ बांसिनानो जोङो गोदो गोदायहाय हाथासुनि नेमखान बेजोंनो जों खुंनाय नुनो मोनोमोन बा सोरबा हानायफ्रा जोङो। हाबा गोलावनि नेमखान्थिफोरजों खुंनाय जायो। बे हाबाफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंनानै होदो।
औ औ नोंथाङाथ' माखासे जोंहा हाबानि सोमोन्दै जि हायो फोरमायलांखाबाय बिदिनो आं एसे एनै जे मिथिबावो बेखौ एसे फोरमायनायसै जोंहा बर'फोरनि हाबा हाबाखौ नायनो थाङोब्ला जोंहा थाङाथ' ओरैनो फोरमायलांखाबाय हाबा गोलाव थायो हाबा इदिनो फिसा खालामनाय बा गिदिर खालामनाय बिदिनो थायो हाथासुनि खुरनाय बिदिनो आरो गोबां रोखोमनि माने हाबानि नेमखान्थिफोरखौ जों माखासे फालिनायफोरखौ नुबावो जेरै जोंहा बिदिनो दंखा हाबनाय बा बिदिनो गोरजिया लाखिनाय बेफोरखौ नोंथाङानो माखासे फोरमायलांखाबाय दहायनो।
औ
बेबायदिनो जों माने जोंहा हाथासुनि खुरनाय हाबा बेखौ जों नायोब्ला जोंहा बेयाव माखासे ब-बर'फोरनि जि खान्थिफोर बेफोरखौ जों मोननो हायो आरो ना।
औ औ
जेराव जोंहा हाथासुनि हाबा होननानै बुङोब्ला जोंहा बारा एसे माने फिसायैनो खुंनायखौ जों एसे नुनो मोनो आ रोना जेराव जोंहा जि हाथासुनि हाबायाव जोंहा माने हौवा गोदान हिनजाव गोदान फोरजि माने बिसोर सानैनि गेजेराव जरा जि जरा जुलि होनायाव जोंहा जेरै फाखायाव ओंखाम ओंख्रि सं संनानै जोंहा बेफोरखौ जाहोयो होननाय बेफोरखौ आं माने जोंनि नुनो मोनो आरोना जेरै हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदानखौ ओंखाम जाहोनाय जाहोफुनाय समाव माने हौवा गोदान ना ओंखाम खबसे सोहो सोहाङोबानो बेखौ माने बोखारनानै लाना खारनानै गावसोरबो बारसिननानै माने साइडआव थानाय जि सुबुंफ्रा बारसिनानै जानाय बेफोरबायदि खान्थिफोरखौ जों नुनो मोनो।
औ
बेनि अनगायैबो जों माने हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदाना जिखि हाथासुनि खुरनाय हाबायावनो जोंहा हाथा बा हाथायाव लानानै ओंखाम राननाय बेफोरखौ जों माने नुनो मोनो आरोना।
औ औ
बेबायदियैनो जोंहा हाबा गोलाव हाबा गोलावनि बेलायावथ' एसे एनै नोंथाङाबो मिथिखायो जानांगौ
औ
हाबा गोलावा जाखो जोंहा दहाय नोंथाङाबो जि फोरमायलांबाय बिनिबा बेफोरबायदिनो एसे माने जाखायो जेरै जोंहा हाबा जानो थाखाय जि जोंहा सानै हौवा आरो हिनजावनि गेजेर सानैनि गेजेराव मिलायोब्लासो जोंहा गंसे माने न'खर जायो नोङा होनोमबा बेनिजायनो न'खर जानो थाखाय जोङो हाबा थिखौ मानिनानै जोंहा हाबाखौ रायजोनि गेजेरजों जों मान खालामनांगौ जायो। बेबायदिनो जोंहा हाबाखौ खुंनो थाखाय जोंहा जेरै माने रायजो राजानि गोनांथि दङ' बेबायदियैनो जोंहा हाबा मोनसे गोलाव खुंनो थाखाय जोंहा जेरै सासे सेंग्रानि थाखाय सासे हिनजावखौ नायना नायनांगौआ गोनांथि दं बेबायदिनो नोंथ दह फोरमायलांखाबाय जिबायदिै बेबायदिनो आरो नायखांनायनि उनाव जोंहा बे हिनजावखौ माने मिलायोबा लाबोनानै जोंहा न'आव हाबा खुंनायनि गोनांथि दं आरो जाय न'खरहा माने हाबा गोलाव खुंनो हायो बा एसे एनै गोनां न'खरबो इसोरबायदि माने न'खराल' ो हाबाफोरखौ माने गोलावै खुंनो हायो बेनि अनगायैबो जायहा न'खरा एसेबां माने केपासिटि बा एसेबां माने गोहो गैयाबा बुरजायै माने हाबा गोलाव खुंनो हाया बिसोरो एसोरनि फिसा फिसौ खुंनायनि गेजेरजोंनो माने न'खरनि दै फिसा लाबा फिसाजो बेफोरनि हाबाफोरखौ खुनानै होनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो जोंहा हाबा जा हाबाया जोंहा सेंग्रा आरो सिख्लानि गेजेराव जानोब्ला जोंहा हाबा गोलाव जेरै हाबा गोलावखौ जोंहा सानथाम गाहाम खुंनायखौ जों नुनो मोनो जेरै सानसे माने हिन्जाव गोदाननि न'खर जि बिम बिम ज बिमायाथ' फैया जाहैबाय बिफा बा आखाइ हमनो बिसोर सेंग्रा आरो सिख्लानि आखाइखौ जोंहा बा गोरोबहोनो हाबायाव फैया नङा होमबा बेफोर फैयोोन बेफोर फैनायनि हाबाया जोंहा सानसे थाङो जेरै हबादाननाय होननानै बुङो जोंहा जायखौ ओदिनखालि जोंहा माने रायजोफोरखौ लानानै जोंहा जै इसोर हौवा हिनजावनि बिमा बिफायाव फैनानै बा बिमााबा बिदा बायदिसिना दा फैनानै एबटिफ्रा फैनानै माने हौवानि आखाइायाव गथायनानै होलांनायखौ जों नुनो मोनो जेराव बेनि उनाव जोंहा सानसे उनाव जोंहा रायजोफोर जि जोंहा माने बयखौबो जि रायजोफोरखौ लेंदों बैसोर रायजोफोरखौ जे दिनखालि हाबा दाननाय बेदिनखालिनि सानसे उनाव जोंहा लिंबोयो माने हाबा गोलावनि खान्थियाव आरोना बेबायदिनो जोंहा बैसोरखौ लोंबोनायनि गेजेरजों माखासे जोथोबफोर बिदिनो हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदाना जिरायनानै थानायाव जोंहा जोथोब होनाय माखासे जों नुथायाइफोरखौबो जों नुनो मोनो बेनिफ्राय इदिनखालि जोंहा बयबो रायजो राजाफ्रा जि लेंंजानाय हाबानि न'खरजों लिेंजानाय बे बेयाव फैनानै जोंहा जिसे एनै हायो मदद होफैलायनायनि गेजेरजों बेै खालिनि हाबाया जानानै थाङो आरो बेनि उ उन सानसे उनाव जोंहा हाबा जाबावो होनोब्ला जोंहा बेयाव गामिनि रायजो राजा बा सिख्ला सेंग्रानि माने माबाखौ जि हाबायाव खामानि मावनानै खस खस्थ' मोननाय बैफोरखौ जोंहा न'खरनि माने सुबुंफ्रा बुजायनो बा ओ माने मोजाङै बिदाय होनो होनाय आरो बोथिसे जाखोबावनायखौ जों नुनो मोनो बेनिफ्राय जोंहा बेबायदियैनो हाबा गोलावनि खान्थिया जोबलाङो आरो ना ना बिदिब्ला जोंहा समावो जाना फैबाय नोंथां इदिबा दोनथ' जासिगोन नामा?
औ दे जागोन दे।
औ दे जागोन दे नोंथां गोजोनथों। दा